औ नोंथा खोनादोंना?
खोनादों
औ नोंथांखौ फन हरनायनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनोहरदों मोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरा ओ एबा जोंनि बर' न'खरफोरा बिदि नो गोदो माबायदि माबायदिमोन आरो दा माबायदिमोन नोंथाङा बे बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओ बर' न'खरफोराथ' बुंनो थाङोब्ला गोदो जोबोर ओ गाहाय थाखोनि नङामोन नङा होमबा नोंथां गासैजों जोङो ओ गुबुन हारिफोरजोंबो जोङो मुगैजानाय मुजुजानायमोन ओ जोङो गाहाय थाख खोनिमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ फरायनायजों लोगोसे से बिदिनो बिगियाननि जुग नङा होमबा नोंथां जोङो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो जोबोर जौगालांगासिनो एबा जोङो गोजौ थाखोसिम बर'फोरा मोनहैदों नङा होमबा ओ ओ बर' लाइमोनफोराबो ओ जोंनिया ओरैबायदि जाबायदि सोलोंथाइजों जोङो गुबुननि हेफाजाब लायालासिनो गावबा गावनो जोङो रोंगौथिखौ जों गोबां नुनो मोनो। जोङो सोलोंथाइजों बिदि साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोङो गुबुन आयदाफोखौबो जोङो मोननो थाङो न'खर जौगाहोनाय बि फालांगिफोर जोङो मावनानै ओ गोबां जौगालांबोदों नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
बुंनो थाङोबा जोङो गोदो बिदि जौ जुवा सेरेब ओ बिदिनो जोङो ओ जौ गोदान एबा जौ गिसििर संनानै जोङो गोबां न'खर खुंबोदों एबा बेंबोदों ओ नाथाय जों खायफाखौ जोङो गामि सिंफोराव नुनो मोनोमोनदि ओ बिथांमोना बिदि फाननायजों मोजां सोलिलाङा लासिनो गावबा गाव जोङो खावनानै बिथांमोनहा लोंनानै न'खरैनो जोङो गोबां बिदिनो सिलिंखार जानाय बा लोंनानै ओ जोंनि निजनि समखौ ओरैनो हेंगारनाय एबा जोङो ओ गावनि नांगौ समखौ जोङो बाहायनो रोङि ओ न'खरफोर जों दावराव दावसि एबा जोङो गोबां असान्ति एबा जों सुख सान थि गियै जों गोबां नुबोदों नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो खायफायाथ' जोंनिया बिदिनो ओ गावनि फिसाफोरखौ जोङो नांगौ बायदि सोलोंथाइ होनायाव बिदिनो ओ जोङो जौ सेरेब जौ एबा जोङो जो ओ बिदि जोङो खावाला खावनानैबो ओ बिनि फारसेथिं जोङो ओ जुमाय गिसि एबा जौ गोरान सावनानैबो बेराम फारसेथिंहाय जोङो अमाबो लानानै बिदिनो जोङो आदारखौ अफ बिनि जौ सावनायनि अफ्रिजोंनो जोङो अमाखौ जोङो गोबां ओ फेदेरना नानै जोङो बिदिनो जोङो फिसा लाखिनानै एबा जोङो बिदिनो फाननानै ओ हाथाय बाजारफोराव जोङो फाननानै गोबां रां खामायनानै जोङो न'खरखौ जोङो मोजाङै खुंबुंनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
आथिखालाव ओ बर'फोरा गोबां ओ न'खर न'खर गोबां बिदि जोङो जानाय लोंनायावनो जा बिदिनो रां खावरियावनो जा जों गोबां ओ नांगौ बायदि मोननाय एबा जोङो नांगौ बायदि ओ गोजौ थाखोसिम जों मोनहैनाय नुनो मोनो ओ नाथाय आथि खालनि ओ सुबुंफोरा एबा जों आइ जोआनो जा हौवा माहारियानो जा जों गोबां आयदा मोननाय जाबाय गावबा गावनो जोङो ओ बिदि जोङो ओ साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जोङो गोबां ओ आयदायै जोङो बिदिनो फालांगि खालामनाय एबा जोङो न'खरावनो ओ दावमा दाउसा ओ जिब जुनार बायदि जोङो अमा ओ बोरमा बायदि लानायनो जोङो न'खरफोरखौ जों मोजाङैनो ओ सामलायलांनो हायो ओ जोङो गोबां बर'फोरा बिदिनो दारिमिन गायसन नाय एबा जोङो ओ गोबां ओ फालांगि खालामनाय एबा जोङो गला लुनानै ओ बर'फोरखौ गोबां जौगालांनो
औ नंगौ थारैनो
बिदिनो जोङो ओ दउ दाउ एबा जोङो ओ अमाफोरखौ लाबाबो जोङो गोबां ओ रां खामायना
औ
जोंङो अमाफोरखौ जोङो दानि ओ गोदोनिसाय जोङो दा सोलिबाय थानाय ओ जुगाव जोङो गोबां ओ रां बुरजा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो बिदिनो अमा फिसा मासेयाव जोङो बिदिनो ओ ब्रै रोजा बा रोजा खौ जोङो मोननो थाङो नङा होमबा ओ जोङो बिदि जोङो मासेल' जानाय जाया जोङो अमाखौ जोङो जिबा था एबा जिथा बिदि मोनो बेहायनो जों गोबां ओ रां खामायनो हायो गोबां मोजाङै जोङो न'खरखौ खुंलाङो
औ औ थारैनो
बिदिनो जोङो दाउफोरखौबो जोङो गोबां फार्म बानायनानै जोङो गोबां फिसिनाय नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ बिनि जोङो बिदैखौबो फाननानै एबा जोङो दाउसा ओ फिसाखौ जोङो मासे बिमानियाव जोङो जिथाम जिनै ओ जिनैथा बिदि जानाय नुि नङा होमबा नोंथां ओ बेखौ जोङो औ हाथाय बाजार गलाफोराव जों फाननानै गोबां रां खामायनो हायो ओ बिदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ बुंनो थाङोबा जों बर'फोरा बिदिनो आलासि दुमसि एबा जोङो ओ माबा मोनसे फोरबोफोर जायोबा जोङो ओ गुबुनाव जोङो ओ गोबाङानो बायामोननो जों रांखावरिनिबो एसे माबा ओ जोङो गोब्राबमोन नालाय नोंथां ओ जोंङो न फोरावनो जोङो बिदि आलासि दुमसि फैबा जोङो सिथारनानै एबा जोङो ओ बेफोरखौनो जाहोनाय लोंहोनाय जों गोबां नुनो मोनोमोन ओ बिदिनो जोङो ओ खामानि मावग्रा एबा जोङो ओ सावरि बादालि बिदि जाबथिंबाबो जोङो बेयावहाय जोङो न'निखौनो जोङो दाउफोरखौ जोङो हांसोफोर खौ जोङो सिथारना होनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनोमोन औ
बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बर' न'खरफोरा गोदोनिफ्राय दा बांसिन मोजां जाबोनायखौ जों नुदों नङा होनोमबा नों थां औ गोदोथ' जोंनिया बिदिनो न'बुङोब्ला जोंनिया बिदिनो थोरिनि न' ओमफ्राय जोंनिया बिदिनो थोरि हाग्रानि बेरा बेफोरखौसो जों नुयोमोन आरो गोदो माने गोदो बिदिनो जों खामानि मावब्लाबो गो- गोदो रांफोरा जोबोद खममोन बिदिनो थाइबा गाहाम बिदि जि रांल' नङामोन नंगौ ना नोंथां। थिख बिदिनो गोदो आरो जोंनि जेनेबा जोंनि बिमाफोरा जोंनि बिमाफोरानो जानायानो जा आरो जोंनि न'खरनि सोरबा जोंनि जेनेबा बिफाफोरान जा बिसोरखौ जों गोदो माने गुबुननि न'खरावसो जेनबा बिदिनो साखर थाहैनाय बिदि रुवारि थानाय नुयोमोन नङा होनबा नोंथां? औ माने गोदोथ' बिदिनो बिदिनो रसा नांनानैसो थानो गोनां जायोन बिदिनो बो- थिसे ओंखामजोंनो सानसे माने बोथिसे ओंखामखौबो किबा खरिसो मोनजायोमोन नङा होनबा नों- थां? औ गोदोथ' बिदिनो थालिर रुनानै जानाय बिदिनो बेफोरखौसो जों खोनानो मोन्दों एबा नुबोदोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ दा बिब्दि नंला दा जोबोर सोलायबाय नङा होमा नोंथां? दाथ' बिदिनो जोंनिया बर' न'खरफोराव जोंनि बिदिनो थोरिनि न'खौनो नुला आरो नोंथां। उम बिदिनो हायाबाबो माने खस्थ'यै जोंनिया बिदिनो थिंनि न'खौ सो नुयो आरो दा गासैनिखौबो।
औ नंगौ।
थिंनि न' आरो बे औवानि बेराफोरखौसो बांसिन नुयो नङा होमबा नोंथां? गोदोथ' बिदिनो जोंनिया थोरिनि गोजासोमोन दा बिदिखौ नुला जोंनिया गोदो बे जोंनि दा उखुम जों बेयावबो थोरिनि हाग्रा होनानै बा खासि हाग्रा हानानै बेखौसो जोङो माने बे उखुम एबा सायनाखौ लुनानै थायोमोन आरो गोदो। गोदोथ' बिदिनो जों जेनबा हराव जों उन्दुनो थाखाय जोंनिया बिदिनो बिसिनाफोरबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां। बे बिसिनाखौ जोङो बिदिनो औवाफोरनिसो बानायनानै उन्दुयोमोन आरो गोदो। औ नाथाय दा बिब्दि नंला जों दा बिदिनो कार्टनि बिसिनाफोरावसो उन्दुयो नङा होमबा नोंथां। बे जोंनि बर' न'खर फोराव दा मोनफ्रोमबो गामिफोरावनो जों थुरिनि न'खौनो नुला जोङो बिदिनो थिंनि न'खौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
आरो खायफा खायफा गामियावथ' जों बिदिनो बे जोंनि बेरानि एबा औवानि न'खौ नुला नोंथां बांसिनै पाख्खानि न'खौसो नुनो थांदों नङा होमबा नोंथां?
औ दानिया आरो बिदिनो गोदोनि बायदि रुवाथि एबा दाहोना थानाय बिदिखौ नुला आरो नङा होमबा नोंथां? दानिया गासैबो सोलिनाय लामा एबा थांना थानायनि लामाखौ माने मोनथिबाय नालाय माने गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो खायसे खायसेया न'खराव अमा बोरमा फिसिनानै माने आइजोफोराबो गोबां दावगानो हमदों एबा न'खर सुंथानो हानायखौ नुदों आरो नोंथां आरो जोंनिया बे हौवा माहारिफोरखौबो जों बिदिनो गोजान गोजानाव ओ खामानि मावनो थांनानै बिदिनो न'खराव रां रुखा हरनानै बिदिनो न'खर फोरखौ मोजाङै लुनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जा जोंनि ओ गथ'फोर फरायनो थानाय बेफोरखौबो मोजां सोलोंथाइ होनानै दावगालांनायखौ दा बांसिन नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओं दानियाथ' जोंनिया बे जों सानसेयाव बे ओंखाम फोर एबा खाजाफोर जायो होनब्ला बांसिनानो जों बोथि थामखे जायो नङा होमबा नों थां औ गोदोथ' बिदि मोनजायामोन माने गोदो बिदिनो बोथिसेजोंनो किबा गरि थानांगौमोन आरो औ दाथ' बिदि नंला दा जोबोद सोलायबाय। दा जोंनि ओ आइजोफोरा बो माने ओ थांना थानायनि लामाखौ जेनेबा नागिरनो रोंबाय। एबा खामानि मावनानै माने ओ खामायनो रोंबाय आरो।
औ
बिदिनो जोंनिया अमा दाउफिनानैबो गोबां रां मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो अमा मासे खौ गिदिर खामनानै ओ जों फानोब्ला बिदिनो ओ नैजि ओ नैजि नैरोजा इदिनो जि रोजा मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो बे अमाखौ जुदि जों फिसा जोनोम होनोब्ला जों मासेयावनो बिदिनो गोबां रां मोनो आरो ओ बोरमाफोरखौबो जोङो माने ओ फाननानै जों गोबां रां मोनो नङा होमबा नों थां जोङो बे बोरमा फिसानो आजायनो होननानै बे बोरमा फिसाखौबो जों फाननानै गोबां रां मोनो आरो दाउ फिसिनानैबो खायसेफोरा लकेल फिसियो आरो खायसेफोरा साल ओ जेनेबा बे फारामनि फिसियै नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां। औ